हेलौ
औ।
औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों।
औ मा खालामदो नोंथाङा?
आङो दंथ'यो ओरैनो सानजौफुनि। लोगोफोरजों बिदिनो सावरायनानै। एसे मेंनाय मोननानै रेस्ट लानानै दंमोन।
अ। नोंथांजों। ओ मानैसो थुपिक लानानै रायलाय होनना कल खालामनाय जादोंमोन आरो सम दङब्ला
औ दे जायो।
औ। अब्ला आं नोंथांनाव ओ फार्स्त। गिबियाव माने मोननै सोंथि दैखांग्रोनोसै ना। फोरमायनानै होदो बेनि बागै मोननैसो जागोन ना नोंथां?
जायो जायो औ।
औ ओ जोंहा। जिहेतु। आं मिथिंगानि बागैनो सावरायनोसै आरो जेनेबा दाथ' जोंहा। मिथिंगा होननानै बुङोब्ला ओ बिफां लाइफांबो थानांगोन नङा होमब्ला।
औ।
जाहाल आ बो थानांगोन दा जोंहा बे बेफोरो ओ बबेबा बबेबा ओनसोल एबा जायगाफोराव दा माने गेसेङै नुनो मोनसै माने आबहावाफोरा माने जायनि जाहोनाव गुबुंले जाबोनो हमबाय दं नङा होनब्ला नोंथां?
औ।
दा बैफोरखौ जोंहा ओ बोरै रैखाथि होगोन बेनि सायाव एसे फोरमायना होदो दे।
बेबायदि मिथिंगाखौ रैखा खालामनाय होनोबा बे रैखा खालामनायनि बिबाना जों गासैनिबो होननानै आं सानो। थारैनो। बेयो जोंनि गासैनिबो साफ्रोमबो सुबुंनिनो बेयो खामानि। बिफां लाइफां नङाबा जोंङो बुहुमावहाय थांना थानो हा हानाया गोब्राब बेनि थाखायनो
औ औ नोंथां।
जोंङो फांसे बिफां औ फांसे बिफां दानफायनो सानो। दा बेनि सिगां जोंङो। जिथा बा नैजिथा बिफांखौ जोंङो गायनो नांगौ।
बेबायदि गायोब्ला माने जोंङो बि जोबस्रांनायनिफ्राय जोंङो रैखा मोनगोन होननानै आंङो सानो आरो। बेबायदिनो आरो। जि जायियावहाय जोंङो बिफां लाइफांखौ ओरैनो दानला बायनो नांङा होननानै आं सानो बेबायदिनो दा जों सोलिबाय थानायाव नुनो मोनो। खायसे बेबायदि सरखारारनि बा अरनबारियाव थानाय गिदिर गिदिर बिफांखो माखासे सुबुङा बेखौ माने खावनो नागिरो बा लाायखुमानो
औ फोजोबनो हमदों आरो माने ना जायगा लायै जायगा माने गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय।
औ बेफोरखौ माने गारनो नाजानांगौ होननानै आं सानो आरो
मानो होनोबा बिफोरो जोंनि थाखाय मोनसे मोनसे सम्फद होननानै जोंङो बुंनांगोन। बेनि थाखायनो जों नांगौ जायोबाबो जोंङो बन आरिफोर नांगौ जायोबाबो बेफोरनि दालायफोरा राननानै थाखायो बेफोरखौहाय लाबोनो हायो लाबोयोबा अब्लाबो जोङो फां बिफांफोरखौ जानला मेनला दानफायनाया मोजां नङा होननानै आं सानो आरो माने बेफोरनो जोङो होनो होमबा जों साफ्रोमनिबो बियो माबा जानांगोन मा होनगोन बेखौ दायथ' जानांगोन आरो बेसैबो बेखौ रैखा नांगोन आरो औ
औ सोरबा सासे सानैयाल' रैखाथि खालामनानै गुबुन माखासेफ्रा ओ फोजोबनो सानबाय थाबाथ' जानाय नङा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
न माने गासिबो सानलायनानै एबा ओ बाहागो लालायनांगोन जिहेथु जोंहा बिफां लाइफांजों जोंहा थांना थानायनि बेलायाव बिफां लाइफांजों जोंहा सुबुं माहारिफ्रा जोबोद खाथियै सोमोन्दो दं
औ बेबायदिनो जों औ न'फोरावबो जोङो जायगा दङबाथाय बेबायदिनो गायनानै लानो हायो रांखावरि सोरजिनो हायो आरो बेबाय दि जोङो गोबां सोर बेबायदि फेदेरनानै बा बेबाय दि बेसेन गोसा फिफांफोरखौहाय जोङो गायनानै लानो हायो। जेरैहाय जोङो बेनि फिथाइफोरखौ जोङो फाननानैबो मुलाम्फा मोननो हायो। बायदिसिना जेरै फां फिथाइ जाग्रा बिफांफोरखौ बा आजिखालि दा सोलिबाय थानाय लबर ना राबार होनो बे बिफाङा बोय दिहुनग्राया औ बेखौबो अ बेखौबो गायनानै गोबां मानसियानो मुलाम्फा मोननायखौ आं नुनो मो दों आरो गाव गाबागाव औ न'आवनो मेचिन दिहुननानै बेखौ आङो दैथाय गोजान गोजान जायगायाव दैथाय हरनाय बेफोरबायदि खामानिखौ नुनो मोनदों आरो औ
नोंथां जोंनिथिंबो दङ बिब्दिनो
औ गावनि जिबनखौ बा जिउखौ गसंना थानो बेबायदि खालामनायाव जोंनि गावनि थाखायल' नङा होननानै जोङो बुंनांगोन गुबुनखौबो बा मुलुगनि सुबुंफोरखौबो बेबायदिनो जेनेबा गाव हाया मानो होनोबा जों हारसिङै लानो हाया बेनि बारखौ जों गासैबो मोनो। मिथिंगाखौबो हेफाजाब होबाय गावनि न'खर दानायावबो खालामनानै लानो हाबाय आरो औ
आरो लोगोसे जोंहा ओनसोलनि आं माखासे मानसिफोरनोबो ओ इदिनो माने खामानि होयो आरो माने जेनेबा हारसिंथ' नोङो खामानिखौ मावजोबनो हाया नालाय बेनिखायनो माने मा माखासे मानसिफोरखौ माने आरनिं खालामनो सुबिदा होनाय बेफोरबायदिबो जायो आरो माने
जोंनियाव
लबार मोनो बे लबारखौ जोङो माने आथा दिहुन नांगौ नालाय बे आथा दिहुननायाव माने जोङो ओ मानसि बुरजा माने बिफाङा माने बुरजा मोनबाथ' जोङो ओ हाजिरा फोरबो लानानै मावफानो गोनां जायो नालाय बेयाव माने ओ माखासे इदिनो रां खान रांखावरिनि ओ मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमनिबो न'खरा जोंना जिहेथु रांखावरिनि सोरनाबा सोरनाबा आंखाल थाखायो नङा होनबा बेफोरनो माने जोङो माखासे सुबिदा होनाय जायो आरो बेफोर माने खामानिखौ जोङो दिहुनना होयोब्ला न'खर सालायनो थाखाय
आखौ औ आरो बिफां लाइफां गैयाबा जोंना जोंनो अखथ' नांथारगौ नालाय गाससिबो गासैबो जिब जुनारफोरनो बा बिफां लाइ आंनोबो औ बिां गैयाबाथ आरो ओंखनाय गोदान बेफोरबायदि हालोदाफोर फैगोन जोंनावहाय जोङ बिफांखौ गायनांगौ होनोब्ला जोङो दै नङाबा फानाबा थांनानै हानाय नङा जोङो जेबो आबादखौनो जोङो दिखोनो हा
औ
मेचन होनाय दैया आलादा जायो अखानि जिथु थाजिम दै बेयो जोबोदैनो आलादा जायो आरो बे गोथारखौ गासै जिब जुनार बिफां लाइफां जोंनो नांथारगौ बे अखाखौ हाहोनो हानायाव बे बार मन्दला जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि माबोरै फैयो होमबा जों बे बिफां लाइफांनि बार बारनायनि गेजेरजों हेलौ
औ खोनायासै माथो
हेल'
खोनायाखैमोन औ औ खोनाबाय
औ दासो खोनादो औ औ
औ दे बुंफोनलाय नोंथां
अ बे बेखौनो आ होनो हाया
नेथ नेेथ नेद गैला आ नेथ
औ
हेलौ औ बेबायदिनो जाबाय दं माने औ औ बेबायदिनो जाबाय थायो माने सम समैहाय ओरैनोथ' दङो दंनाया औ नोंथाङा सानसुनि ओंखाम जाखांबाय नामा हा हा
औ बोथोरफोरा माबायदि नोंसिनि थिं नोंथांमोननिथि माने खोनादोंना
बोथोरा औ खोनादों बोथोरा जोंनिया दिनै अखा हादों फुंनिफ्रायनो ओमफाय दै एसे माने दै गायनाय माइ गायनायखौहाय माने मन'लायदों आरो माने थोरोबलायदों बे माइ गायनाया माने ओरैबायदि माने हादों मोनायाव
हेलौ
नायनाय बेबायदि सान्दुं दुङ आरो जोंनावहाय दायो
औ जोंथिं दिनै
आ
अखा हानाय जायासै दिनै जोंथिं एसे फुङाव अखा हानाय बायदि जादोंमोन नाथाय दायो माने सान्दुं गोसा रंनानै होनाय जायो नोंथांना नै दा एसे नेत प्रब्लेम होनोमाथा प्रब्लेम जाबाय थाथारमाने नांनाय नाङि जाबाय थादों खोमा थाबथाबाय थदों माने माथोआ
अब्लाबो आङो खोनादों खोनानाया नोंथाङासो
ओ आं खोनाफैाखै माने
औ
नेट प्रब्लेमा बिदिनो जायो नालाय नेट माने मोजां नामफोरबो जायो बेयाव
औ बेनोथ' आंना बेयावहाय माने बे एसे नै दा बेयाव हरनाया माने बारा नांनो नागिरा आरो बै मोनसे खाथियाव नाङो ओमफ्राय बे माबाखौहाय नंखौहाय आं हरफ्लांबाय बेनिखायनो बे मोनसेयावसो खालामफ्रावबायै आरो आङो बे मोनसेयाव खालामनांगौआ औ नैबा नैबे समा जाबाय दे
औ जाबाय नोंथां दे होमबा उननि समफ्राव मोजां रायज्लायफिनसिगोन
औ दे